खोनाबाय?
हेलौ औ औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
उ लासै खोनादों। आवाजखौ लासै खोनादों होनदां नै बिदिनो जिरायना दंथ'यो। जिरायना दंथ'यो होनदां। ओंखाम ओंख्रि संबाय?
औ संखांबाय आरो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ।
उम उम ओमफ्र गासिबो दंजोबो न'आव गासिबो दंजोबो?
औ दङ।
उम जेरावबो बेरायहैथ्राखै नामा
बेरायनोनो मोनाखैमोन। माने दैज्लां बोथोर नालाय माइ फुनांदों खोथिया बिदिनो
उम
जोबखांनानै बेरायहैदो आरो
औ मेसेङाव बेराय
उम दाथ' जोबखासिगोनानो होनजायो गासिबनाबो देग्लाय बांसिन अखा हाय जादों गासिबनियावबो दै थाबदों।
औ।
उ। जोंनिथिंजायथ' बाना गोसो जाबावजोबबाय सेस लामाफ्रानो ब हा औ दे सोंनो हागोन सोंनो हागोन होनदा।
माने। बब माने बबे बबे जायगायाव दावबायहैनो मोनखो? माने मा मा जायगायाव आरोना।
आंथ ओरैनो स्कुलनि ट्रिपावहाय थांनाय जादों आरो ना बांसिनै ओरैनो हारसिं माने ट्रेभेल खालाम होननानै थां जायाखै बेरायनो आलासि जाहैनायफोराय थांदों आरो ओरैजाय गव सिटियाव थांखांबाय शिबसागरावहाय ओरैजाय खननै जाबाय बिदिनो अरुणचलखै अरुणाचलफ्रावबो बेरायहैनाय जा जाबाय बाय बेयावनो थाहैनायानो जाखासिगोन। नोंथाङालाय बेयाव बेयाव बेरायनोमोन
ओम। आंबो बांद्राय बेरायहैनो मोनाखै माने बिदिनो आंबो स्कुलनि माबायावहाय बेरायहैनो मोनदों आरो त्रिपसफ्राव एक्सकारसनफ्रावहाय बेरायहैनो मोनबाय आरो औ।
बहा बेरायहैखो।
बांद्राय गोजान गोजान जायगायावथ' दावबायहैनो मोनाखै बे गुवाहाटी तेज आरो।
ओम ओम। मोजाङानो थेवबो जायगाफ्रा बेयावबो मोजाङ बेरायनो थाखाय
औ हा।
ओम। ओमफ्राय दायो मा खालामदों होनदों दायो मा
दायो जिरायनानै दंथ'यो जिरायनानै दंथ'यो।
ओम।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
गावखौनो फिसा फिसा खोनादों आंबो नैदिनो जिरायनानै दंथ'यो। खोनादोंना?
औ।
आंनिखौ खोनादोंना?
सोंनो दंबा सोंनो हागोन।
हा हा।
माबाफोर सेंनो । माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन।
अ सों नायाथ' सोंनो हागोन आं सोंनो सानखादोंमोन ओमफायो नों सों बाय नालाय दसे थाथ'दोंमोन आङो। नोंनि सोंनायखौ नागिरदोंमोन आरो
ओम।
माने- जिथु बांसिनानो माने गासिबो फरायजोबनाय नालाय बेनिफ्राय दा नोंथाङा बांसिन गोलावसिन फरायलांनो लुबैदों ना जेनेबा ससेसिमल' फरायनो लुबैदों
आं र' माने बे डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै एक्जामफोर होलाबायनानै बेबायदिनो मावलाबायनो सानबाय आरो जब
अ माने जागानो ओमफायो बांसिन माने डिग्रिखौथ' कमप्लिट खालामो बांसिन मानसिफोरानो आमफायो ओ डिग्रि कमप्लिट खालामनायखौ मोजां बेलेग लाइन फरायनानै बेलेग लाइनजों थांनायखौ बांसिन मोजां नुहरो
औ खोनादों
ओं खोनादों दे औ खोनादों
ओम ओम नों बुंदोंमोन होनफिन
माने बांसिन मानसिफ्रानो डिग्रिखौ कमप्लिट खालामो ओमफायो डिग्रि कमप्लिट खालाम नायखौ बांसिन मोजां नुहरो ना
बेलेग लइन फराय
बेलेग लाइनाबो मोजां डिग्रिनियावबो मोजां औ मोननैबो मोजां हायो
मोजां ओमफ्राय बांसिन माने जाय फरायनाय बिसोरो बांसिन दिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो नाजायो ओमफ्रायो जाय माने न'खरखौ साननानै बायदिसिना माने जबखौ थाब लुगैयो बिसोरो सशर्ट टार्म मे बेलेगला फरायनो बांसिन नारसिनजायो आरो
औ
जादोंना
औ
ओम नेट नाङाखै नामा मोजाङै
ओं खोनादों दायो खोनाबाय
उ उ माने न'खरनिबो माने माबा थायो नालाय फोर बेफोरावहाय माखासे
उ
फरायनो सानो फरायनो हाया जायो सोरबा सोरबा उ
न'खरफ्रब्लेम फैबाय
बेनो दङा
हेलौ
खोमा खोनाबायना
हेल'
दे सोंनो हागोन
औ औ
हेलौ दे बुं हागोन माबफोर बुंनो दंबा
नोंथांमोनहा न'खरखौ खोनाबाय
औ खोनादों खोनादों
नोंथांमोना न'खरावहाय माने जिरोम फिगोन ना फिया
दाथ' मोसौ दङ ओमफ्राय अमा दंमोन खरबाय दाउ अमा गैथ'
औ
उ
नोंस्रा फिया
जोंनाबो दङं दंनायालाय अमा दं बोरमा दाउ बेबायदिनो बायदि बायदि दं आरो
ओमफ्राय बेफोरफोर बेफोर जुनुर फिसिनायावहाय
हो
माखासे खस्थ'फोर थायो आरो बेफोरखौ जेबो मोजां मोनो होना खस्थ'
मोजां खैनायाखै
ए
हेल'
हेल'
औ औ
माने बैफोर जुनारफोरखौ मोजां मोननाय नागि
हेल'।
जाबाय
नोंथांनानै राज जाबाय